हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंदां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों माखासे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जों दायो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो बर'फोरनि थिनानै दोननाय माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायदोंनि नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ जोंहा बर'फोरनि जानाय - लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जे बर'फ्रा बांसिनै मिथिंगानिफ्राय माखासे मैगं मैलाफोरखौ बुथुमनानै जानो मोजां मोनो गोदो गोदायबो जादों आथिखालावबो जादों जायफ्रा मुगानि उनाव मुगा सासे सुबुंनिफ्राय सासे सुबुं फिरि- फिरि बारबोबाय थानायखौ नुनो मोनो जायखौ जों दोरोङारि जानाय लों जानाय लोंनाय होननानै जों मिथिनो मोनो
औ
बिदिनो जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय - लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों गाहायै जों बर'फ्रा मिथिंगायाव थानानै बा मिथिंगानिफ्राय माखासे गोबां रोखोमनि मैगं- मैलाफोरखौ बुथुमनानै जानो मोजां मोनो बर'फ्रा बिदिनो बर'फ्रा दिंखिया जायो आरो दिंखिया जानायावबो बर'फ फोरा माखासे गियान दंखायो दिंखिया होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा बै दिंखियाखौ बा दिंखियाखौ बैसागुनि सिगां बर'फ्रा जानायखौ नुनो मोना
औ
बर'फ्रा दिंखियाखौ बैसागोनि उनावसो जायो बिदिनो थास' बिथ्रि थास' बिथ्रि होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा थास' बिथ्रिखौ लाबोनानै खानानै लाबोनानै थास' बिथ्रिखौ बर'फ्रा ना गोरानजों जायो आरो बेयाव बर'फ्रा माखासे गियान दंखायोदि थास' थास' ओंख्रियाबा थास' बिथ्रिखौ जायोब्ला बियो जानाय समाव गारामायाव मानोबा बे गावनि आखु खु दिन्थियो होननानै बर'फ्रा मिथिखायो बेनिखायनो थास' बिथ्रिखौ बर'फ्रा जानो थाखाय सङोब्लाथाय बेयाव माखासे गोखै गोखै मैगं होदेरनाय जायो जेराव सोरबा सोरबा फान्थाव बिलाथि आरो सोरबा सोरबा थाइगिर आरो मैथा होदेरनानै संनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर'फ्रा आरो सिब्रु जायो बर'फ्रा सिब्रु जायोबा बर'फ्रा सिब्रुखौ गां बांसिनै अमा बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो लोमजाबा साजाबा बा सिङाव सोरबा सोरबा बर'फ्रा सोरबा सोरबा न'खराव लोमजायोब्ला बा सिङाव गोस गोस लोमजाबाय थायोब्लाा बर'फ्रा सिब्रु जायो सिब्रु जों अमा बेदर सिब्रुजों अमा बेदर जायोब्लालायनो सिङाव लोमजानाय बा सिङाव लोमजाबाय थानायफ्रा सायाव फैयो बा सिंनि सिङाव गुदुं जानायफ्रा सायाव ओंखारबोयो बेफोरबायदि होनना बर'फ्रा फोथायो
औ
बेफोरबायदिनो बर'फोरनि जों दोरोङारि ओंख्रि बा गाहाय ओंख्रि होननानै जों बुंनो थाङोब्ला जों नाफामखौ सावरायनो हायो
औ
नाफामा जाबाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बयनिख्रुइ फेमास ओंख्रि जायखौ बर'फ्रा बानायनो थाखाय गिबियाव नानि गोनांथि जायोबा नाखौ बर'फ्रा गुरनानैबा बायदि बायदि आदबजों नाफोरखौ बर'फ्रा हमनानै लायो बिनि उनाव बिखौ सान्दुङाव मोजां फोराननानै जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्ला बियो नाफाम देनो थाखाय थि जायो जायखौ बर'फ्रा उवालाव देयो आरो बेजोंनो लोगोसे थास'नि बिसंफोरखौ होफानानै बेखौ देफायो आरो जेब्ला देनानै मोजाङै गेब्लेयो अब्ला बेखौ हासुं औवानि हासुं एबा बयामफ्राव सोनानै मोजाङै बार हाबनो हायि बायदि मोजाङै खाथेनाय जायो बा होथेनानै बेखौ से दान बा नै दानसिम दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ बर'फ्रा जायो आरो नाफामखौ गाहायै बर'फ्रा गाव गोजा जायो बिदिनो बाथोन जायो आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफ्राव होफानानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जों सबाय आरो साम' बिनि बाथ्राखौ जों रायखांथारनांगोन
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा मिथिंगायाव थानानै गोबां दै मिथिंगानि अरनबारि बा हाग्रा बंग्रानि अनगायै बो दैमा दैसा, फोरावबो गोबां बायदि रोखोमनि ना साम' खांख्राइ बायदि बायदिफोरखौ हमनानै, जाबोदों आरो आथिखालावबो जाबाय दं बेफोरो, बेफोरबायदिनो सबाय साम'खौ संनो थाखाय गिबियाव, साम'नि गोनांथि जायो साम'खौ जोङो मोननै मोन थाम रोखोमनि मोननो हायो। जेराव सबाय साम' संनायाव जों साम'खौ गाहायै, मोननै रोखोमनि साम'खौ होनायखौ नुनो मोनो जेराव साम' गोलाव आरो साम' खान्दा बा बेफोरबायदि साम'खौ होनाय नुनो मोनो आरो जों मोनसे रोखोमनि साम' मोनबाबो जायखौ साम' दुनायखं होननानै बुङो बेयो जाबाय दाब्ला दाब्ला रोख रोखोमनि बेखौ जोङो सबाय साम' संनायाव बेखौ होनायखौ नुनो मोना,
औ
जुदि सबाय साम' संनो थाखाय साम'फोरखौ, बर' न'खरनि आइजोफ्रा बा बर'नि बर' बिमाफ्रा गाहायै दैमा दैसाफ्राव थांनानै बेखौ, खननानै लाबोयो बिनि उनाव बिनि खिथुखौ दानस'नानै, मोजाङै मोजां सुस्रनानै बेखौ जों सबबायजों संनाय जायो सबायजों सङोब्ला बेयाव, सागं सानाय जाया मानोना, साम'नि बिखुंआ गोरा बेयाव सागं साजाया गिबियावनो साग्रोनाय जाखायो बिनि उनावसो, साम'खौ होनाय जायो बेयाव खारै होनानै संनाय जायो बेफोरबायदिनो जों रायखांनो हाबावो अनला अनला दाउ अनला दाउ होननानै बुंब्ला, जों मिथिखायो अनला दाबो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि आरो बे बेफोरबायदिनो नारजि अमा, बेफोर नारजि अमायाव बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बिदिनो जों गोबां रोखोमनि बर'नि दोरोङारि ओंख बिखौबो जों मोननो हायो जेराव बर'फ्रा बांसिनै, बांसिन ओंख्रिखौनो बांन दोरोङारि ओंख्रिखौनो जों मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनाय बा मिथिंगायाव खनसायनानै लाबोनाया मिथिंगानि हाग्रा बंग्रा, दैमा दैसा बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय खननानै खनसायनानै लाबोनानै आरो बेखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो,
नंगौ
बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो बर'फोरनि माखासे थिनानै दोननानै, जाग्रा बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंहा नोंथाङानो बुंखालांबाय जोंहा बर'फोरनि, दोरोङारि जानाय लोंनाय हिसाबै जोंहा ओ अनला ओ सबाय इदिनो, नारजि लोगोसे जोंहा नाफाम बे खोथा बेखौथ' जोंहां रायखांनांगौ गोनांथि जाखायो नङा होमबा नोंथां,
औ औ
जोंहा अनला होनोब्लाथ' जोंनि ओ बर'नि सिनायथि बे मोनसे ओंख्रि, जायखौ जोङो, दोरोङारि भाबै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो जाबोगासिनो दङ जों अनला संनो थाखाय, गिबियावहाय जोङो माइरं ओ अन गुन्दै नांगौ बे अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनि, फ्राय बान्ना लानाय जायो। जोङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै बेखौ उवाल बा बेखिनि गेजेरजों जों देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो अनला संनो थाखाय ओ, बेवहाय गोबां रोखोमनि मैगंफोरबो जोङो होफानो हायो। गुबुन गुबुन नों मानि मा मैगंनि थाखाय मैगंनि अनला जानो जों बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो। बिनि बिलाइ एबा बिथौफोरखौ जोङो होफानो हायो लोगोसे जोङो। बे अनला ओंख्रिया गोथाव जानायनि थाखाय जोङो बेहाय ना बायदि रोखोमनि बेदर जोङो बेहाय दाजाबदेरो जेब्ला जोंहा अनला ओंख्रिया गो थावसिन जायो बिदिनो गोदो गोदो हाय माने अनला ओंख्रिखौ जोङो बांसिन जानाय नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि रां खा बर'फोरनि रांखान्थि थासारिया ए सेबां मोजां नङामोन बे हिसाबै जोङो अनला ओंख्रि सङोब्ला जोंहा बांद्राय खरसानि गोनांथि जाया। जोङो गोदो गोदायनि समावथ' जोङो ना बेदरखौ जोङो गावनि न'आवनो बा खाथि खालाफोरावनो जोङो नाफोरखौ हमबानो मोनोमोन बा बेदरफोरखौबो जोङो न'आवनो जोङो बुथारबानो मोनोमोन बे हिसाबै जोङो ओ जोङो इसेबां माने खरसानि गोनांथि जायामोन जोङो खालि नांगौ जोंनो अन गुन्दै बा खारै जों खारैखौबोहाय जोङो थालिर फस्लानिफ्रायनो जोङो बानायनानै लायोमोन बेबायदिनो जोङो बेनिखायनो खम खरसानि ओंख्रिखायनो जोङो बर'फोरनि माखासे समाजारि हाबा हुखा जेरैबायदि हाबा सारादु बिदिनो ओ रायजोआरि बायदिसिना जानाय लोंनायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनोमोन
द
नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ गोदो गोदोनिफ्रायनो दंबावो जोंहा थिनानै ओ जानाय माखासे ओंख्रिफोर जायफोरखौ जोङो ओ आथिखालसिमबो जोङो जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि जोङो नारजि ओ ओंख्रिखौबो जों बुंनो हायो बिदिनो नाफाम। लोगोसे ओ मेवा गोखै मुला गुन्द्रु बेफोरखौ जोङो ओ बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ मोनसे बोथोरावनो बा एखे समावनो जों मोनबाय थाया जोङो ओ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो मोनसे बोथोरावहाय मोनसे बोथोरावल' मोननाय ओंख्रिफोरखौ जोङो उननि समावबो जोङो जाहाथे जानो हायो बा जोङो जानो थाखाय लुगैफिनो बे ओ जानो लुगै फिननायनि ओ माबाफोरखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो माखासे ओ दोनथावना बा थिनानै दोनथावना ओंख्रिफोरखौ जोङो मैगंफोरखौ जोङो थिनानै दोनो बेबायदि जोङो ओ गिबियाव फाथो फैयो बे फाथोखौहाय जोङो गोरलैयावबो जोङो बेखौ फाजा जायो बेबायदिनो जोङो बेखौहाय रायोब्ला जोङो ओ बिनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो फोराननानै दोङो। जाहाथे जोङो ओ नारजि उनावहाय जोङो नार्जि महरै जानो हायो बेखौ जों गोबाव समहालागै फोरानना दोनोब्ला जानो हायो लोगोसे जोङो बे नारजिनि बिफांफोरखौहाय जोङो फाथोनि बिफांफोरखौहाय ओ दैयाव सोमनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो फाथोनि दिरुं जोङो बानायनानै लानो नुनो मोनोमोन गोदो गोदायहाय जोंहा ओ मोसौ बोरमा खानो जोङो बा बायदिसिना ओ हाबा हुखाफ्राव जोङो फाथोनि दिरुंखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन‌। बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोङो मोनसे बोथ थोरावल' मोनो ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोङो औवानि गोरलै गोरलै मेवाइफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो उननि समावबो बेफोर ओ मेवाफोरखौ जानो थाखाय जोङो फिसा फिसा हानानै बे मेवाफोरखौ जोङो भयामाव सोनानै जोङो ओ गोखै खालामना दोननाय जायो बे गोखै खालामनाय माबाफोरखौ जोङो बोसोरनि जायखि जाया समावनो जोङो जानो हायो बे मेवायफोरखौ जोङो ओ बेदरबा नाफोरजोंबो जोङो जानाय नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंहा ओ दंबावो नाफाम नाफामखौबो नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय जोङो नाफोरखौहाय जोङो गासैबो बोथोरावनो जोङो मोनबाय थाया। मोनसे बोथोरावल' जोङो नाफोरखौहाय बांसिनै मोननाय जायो। बे ना मोननाय समावहायनो जोङो नाफोरखौ हानाय सिबांखौ जानानै ओ आग्लायनाय नाफोरखौ जोङो फोराननानै दोनो। फोराननानै दोननाय नाफोरखौ जोङो ओ माखासे ओ थास' बिसं बायदि मुवा होनानै जोङो देनानै जोङो भयामफोराव सोनानै दोनो बे जायखौ जोङो नाफाम बुङो। बे नाफामफोरखौ जोङो गोबाव समहालागै जोङो थिनानै जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ मुला मुला बेदरनि खोथाखौ जोङो रायखां नांगौ जायो जों मुला बे बेदरखौहाय गासिबो बोथोरावनो जोङो मोननो थाङा जोङो मोनसे बे समावहायल' जोङो मुला बेदरफोरखौ मोननो थाङो। बे मुलाफोरखौहाय जोङो ओ बेदरफोरखौ गोबा गोबा हानानै जोङो ओ फोराननानै लानायखौ नुनो मोनो बे फोराननानै लानाय मुला बेदरफोरखौहाय जोङो बोसोरनि जायखि जाया समावनो जोङो। अनला बा खारै होनानै जोङो जानाय नुनो मोनो बे ओंख्रिफोरावहाय जोङो ना बेदरबो जोङो गोथाव जानायनि थाखाय सरजाबदेरनाय नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन जोङो आरो थिनानै दोनबावो ओ गोबाव समहालागै जेबो गाज्रि जाया बेफोर मैगंफोरखौनो जोङो थिनानै जायो। जेरै जोङो बासिखा बिबारनि खोथाखौबो जोंङ रायखानांगौ जायो बासिखा बिबार खौ जोङो खानानै फोराननानै जोङो गोबाव समहालागै जानो थाखाय जोङो थिनानै दोननो हायो ‌ओ बेबायदिनो आरोबाव जोंहा दंबावो गुबुन ओ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोर जायखौ माने जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो थिखानसबो माने बाहायबोगासिनो दं आरो। दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां
एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय
दे गोजोन्थों।